हलौ हेलौ औ
अ
खोनादोंना नोंथां? अ नोंथांङा दा मा खालामगासिनो दं?
दंङो आं ओरैनो
अ अब्ला जों दसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन बुंलाय मा सावरायनो?
जोंनि आबहावानि गोनांथि अ बिफां लाइफांनि बागै रायज्लायनो नामा नोंथां?
रायजलाय हागोन दे।
आ नोंथां नोंथांखौ आंङो मोनसे सोंथि सोंनोसै नोंथांङा फोरमायना होदो जोंनि आबा हावायाव बिफां-लाइफांखौ बिफां लाइफां गैयाब्ला मा जागोन नोंथां?
आ बिफां लाइफांङाथ जोंनि आबहावानि बयनि ख्रुय गोनांथार। जों बिफां - लाइफांङानो गासिबो जिबफोरनि थाखाय बयनिख्रुइ गोनांसिन सिन होननानै बुंजायो मानो होनबा जों बिफांङासो जोंनि मानसि एबा जिब जुनारा एगारनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ सोबनाय सोबनानै लानानै जोंनो अक्जिजेन हगार खालामनानै होयो जायखौ लायोब्ला जों थांनानै थानो हायो । अक्सिजेन गैयाब्लाथ' जों जिब जुनारा थांनानै थानो हानाय नङा। बेनिखायनो बिफां लाइफां गैयाब्ला थांनानै थानाया माने सम्भब नङा।
औ
आ बिदिनो आरो दा बिफां लाइफां दानफायलांनायनि जाउनाव गोबां जों जेंनाफोर नुनो मोनदों ओ जोंनि कार्बन डाइ अक्साइद गेस बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं बुहुमाव लोगोसेनो जायनि जाउनाव जोंनि बुहुमाव ओ ग्ल'बेल वारमिं आ बुहुमनां आ बुहुमनां दुंखांनाय बेयो औ औ औ बेयो सोमजिदों आरो लोगोसेनो गोबां जेंनाफोर बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय आ गोबां अ अ खा हायो माने जि जायगायाव बिफां लाइफां गैया बे जायगाया एसेमान गोजौ हाजो नि हाफोरा जेराव बिफां लाइफां गैया बियो दैनि था खाय हा गिसि खानानै गोलैख्लायनो हमदों आं नुनो मोनदों बिदि जानायखौ ओमफ्राय बिदिनो अ जाय जायगायाव बिफां लाइफां दं बिफां लाइफांनि रोदाया हाखौ हमथानानै लायो आरो जों आरो बेजों लोगोसे गोबां मुलाम्फा दं बिफां लाइफांनिफ्राय जों मोनो जेरै बियो जोंनो बिबार फिथाइ होयो बन होयो न' बां लुनो थाखाय जोंनो ओ आ मा होनगोननिखौ थकथा काट बिदि होयो अ आरो जोंनि फारनिचार्स बानायनाय बेफोरनो आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो बिनि गोनांथि नि बागै माने बिफां लाइफाङा जोबोद गोनांथार आरो जायखौ जों गैयाब्ला थांनानैनो थानो हाया।
औ नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय थां
बेथ' जों अखा मोना न' जायाव द बे जायायावसो थ बिदिनो दंफां लाइफां आं
हेल' हेल'।
हेल'।
औ अ अ खोना खोनायाखैमोन बुंफिनलै नोंथां। हेल'।
हेल'।
हेल' अ खोनागासिनो आं अ अ अ अ मा? बुंदोंमोन बुंफिनलै
अ नोंथाङा जे बुंलांबाय जाय जायगायाव अ बेयाव दंफां लाइफां गैया बे जायगायाव अ अखा मोना होननानै
अब्ला जों अखा मोनाब्ला जोंनि ओ आबाद
ओ ओ।
औ नंगौ।
जायनि जाउनाव जोंहा गोबां खहा जायो। फारसेथिंनिफ्राय खरान जायोबा जोङो आबाद मावनो हाया आरो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जायो। जोंहा बे अक्सिजेनाव हेंथा नुजाथियो। जायनि जाहोनाव जोंनि देहा बेफोर गाज्रि जालांनो हमो। आरो जोंनि थांना थानाया खहा जायो आरोना।
औ।
उ।
औ।
ओ।
अक्सिजेन नांगौ बे दैखौ मोननो थाखायनो जोंनो दंफां लाइफांफोरखौ नांगौ आरोना। आरो दंफां-लाइफां थानाय जायगायावसो ओ जोंहा मा जोंनि आबहावायाबो ओ गोग्गो जायो औ गोग्गो
औ गोग्गो जायो। आंबो आंबो बेखौनो सानो।
बारबो मोननो हायो। दाबादि गरम बोथोरावहाय जोङो जिरायनानै थानो थाखाय ओ जोङो दंफां नांगौ दंफां-लाइफां नांगौ नङा होमब्ला?
नंगौ नंगौ बेजों लोगोसेनो गोबां जिब जुनार हाग्रा फुलि बियो दाउफोरा बेयाव बासा लानो हायो। जिब जुनारफोराबो बिनि सिङाव नो थानानै बिनि सिङावनो थायो बिनि फिथाइ सामथाइखौ जायो आरो। ओ जिब जुनारा गावनि उदैखौ औ औ गावनि उदैखौ सुफुंनो हायो बेनि बिबार फिथाइनि अनगायैबो बिफां बां जेरै खायसे जिब जुनारफोरा बिफां लाइफां जानानै थांनानै थायो गांसो जानानै
औ नंगौ
ओम
नोंथाङा बुंनो हागोन ना मा मा ओ जुनारा ओ बे बिफां लाइफांनि बिलाइ बेफोरखौ जानानै थांना थायो बांसिनानो
ओ बुंनो थाङोब्ला गासिबो जानानै थांनानै थाग्रा फोर जेरै मै मोसौ मैसो आ ओ मैदेर आं खोनानो मोनदों जे मैदेराबो बिफां लाइफां गोरलैफोरखौ जायो। आरो औवाफोरखौ जानानै थांनानै थायो बेजों लोगोसे गोबां जिब फोर दं जायनि मुंखौ जों मिथिजोबबाबो जानो हागौ। आ बिदिनो गासिबो गांसो हारि जाग्रा जिबफोरानो बिफां लाइफांनि सायाव सोनारो।
औ
औ
आरो जों जेसेबां हायो एसेबां बेबादिनो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो।
औ औ जोंनि औ नंगौ गोग्गो आबहावा मोननो थाखाय लोगोसेनो जोङो इयुनाव जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिलांनो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा मोजां आबहावा मोननो हायो। ओ मोजाङै अक्सिजेन लानो हायो अक्सिजेन लानानै थांनानै थानो हायो बेजों लोगोसे दंफां लाइफाङा
अक्सिजेनजों लोगोसेबो गोबां माने गासिबो रिलेटेद आरो बियो इक' सिस्टेम जेराव माने मोनसेया गै गैयाब्ला मोनसे थांनानै थानो हाया बिदि बिफां लाइफांखौ औ जोंनो नांथारगौ जायो आरो। बिफां लाइफांनोबो जों जिब जुनारखौ नांगौ जायो आरो बेनिखायनो गासिबो बयनिबो थाखाय गोनांथि होननानै आं सानो।
औ
उ
आरो जोंनि आ औ नोंथाङा जि बुंबाय बेबो नंगौ हाया जोंनि हाखौ लाखिनो थाखाय थाबथा होनो थाखाय जोंनो बिफां लाइफांखौबो नांगौ। बिफां लाइफांनि रोदायासो जोंनि हाखौ हमथानानै लाखियो नालाय। नंगौना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
ओमफ्राय बेफोरनि बागै ओ बे बिफां लाइफांनि गोनांथिनि बागै खोनानो मोननानै जोबोर गोजोन नै मोनबाय नोंथां
औ औ ओ बिदिब्ला समा जाबाय जोंन
जानाय
औ
सावराय
औ दोनथ'नोसै
औ दे